हेलौ औ खोनादोंना?
औ खोनादों
औ
औ जों दायो मा टपिकाव रायलायनो
औ दाथ' माबाया वेदारा बोथोराथ' जा गरम बेनि सायावनो रायायनोसै
हो हो?
दाथ' बैदोरा बोथोरा जा गरम दा बेनि सायावनो रायलायनोसै
औ
औ
नोंथां नोंथां बुंगोनोना आं बुंगोनो
अ नोंनो स्टार्ट खालामग्रोदो
जों बिदिनो क्लायमेट चेन्जनि खौ लानानै सुरु खालामजेननो हायो
औ
जेरै जोंनि आबहावाया ओ गोबां रोखोमनि गुबुंले नि खार'नावहाय बिदि बांसिनाव बांसिन दुंहावसिन जालांनो हमबाय आरो
औ
अ जोङो बेखौ मा खालामोब्ला मोजां जागोन होनब्ला जेरै जोङो बिफां लाइफां जेसेबां हायो एसेबां बासायनोहाय जों सेस्था होनांगौ आरो बिदिनो इन्दिभिजुवेलि जों गावबा गावनो एसे साबधान जानांसिगौ आरो
औ
नोंथाङा मा सानो?
औ नों होननाया नंगौ माने गोबाव समनिफायनो मानसिफ्रा औ औ थानो थाखायहाय बा इन्डास्ट्रिफोर कारखाना होनो ना बर'आव कारखानाफोर इन्डास्ट्रिफोर दिहुनोहाय माने फुरा हाग्राफोरखौहाय जेरावहाय बिफां लाइफां गोबां दंमोन ओमफ्राय गुबुन गुबुन जुनादफोर दंमोन बेखौहाय दिस्ट्रय खालाम थांनानैहाय थानो जायगा बानायबाय ओमफ्राय इनि-इनि जाहोनावनो गोबां गोबां दा बिबाङावहाय गोबां स्किलावहाय फिफां लाइफाङा माबा दिस्ट्रय दानफै जाबाय आरो नस्थ' जाबाय ओमफ्राय आरो बेल' नङा ओमफायहाय दा जोंनिया मा होनो टेक्न'ल'जियाबो मा होनो बिगियानाबो बारा जाबाय नालाय बिनि जाहोनावहाय गोदान गोदान ओ गारिफोर बानायबाय थांलाय फैलायनि थाखायहाय मानसिफ्रा बयबो जुग सोंनायजों लोगोसे बांसिन कोम्फोर्ट बांसिन आराम मोननो थाखायहाय गारिफोर बयबो पार्सनेल गारिफोर माबाफोर लाबाय ओमफ्राय जायनि जाहोनावहाय इनभाइरमेन्टावहाय जोंनि आबहावायावहाय पुलि मा होननांगौ जाखो गुबुंले पलिउसना बारा जाबाय आरो
औ
बेनि थाखायनो गरम बेनि थाखायनो गरम बारायदों होजों ओमफ्राय जोंनियाथ' ओरै बरफ आवलिनाय मानाय इफोरबो जागासिनो दङ
औ नोंगौ नों बुंनाया नोंगौ
औ
जेरै गासैनिफ्रायबो बे गुबुंलेया जाजोबनो हमबाय आरो जेरै गारिफ्रावबो जायफोर हायो बेफ जेरै एसिबा जाहैबाय बे इसेनिफ्रायनो बांसिन बाहेरावहाय बे हिट ना बाहेरायाव ओं खारनानै बांसिन गरम खालामो ना?
औ
दिनो नो बिदिनो गरम उन समावहाय मा मा जाब्ला मोजां मोनो बेखौ खोन्थानो हागोन नोंथाङा ना? बुंगोरनो
गरम समावहाय जोंथ' बांसिन थान्दा जायगा नागिरो थानोहाय ओमफाय जानोहायबो गुसु गुसु लुबैयो जेरैहाय फ्रुइट माने फिथाइफोरनि जुइस ओमफ्राय आइसक्रिम इदिफोर जानो लुबैयो आरो मोजां मोनो ओमफाय बिदिनो नोंलाय माखौ माखौ मोजां मोनो?
आंबो बिदिनो जेरैहाय जोङो ओ वाटारमेलन होनो ना? बेयावहाय गोबां दै थायो आरोना बे ओ फिथाइ सामथाय फोर जायोबा मोजां आरो दाबायदि समावहाय गरम नालाय बेथ' जोंनि मोदोमनिफ्राय बे दै माबाया हिटजोंहाय रिलिस जायो नालायथ' जोंनि मोदोमखौहाय दोननो थाखाय फ्राय जों बिदिनो ओ हेलदि दोननो थाखाय बिदिनो गोबां दै थाग्रा फिथाइ सामथायाइफोरखौ जेसेबां हायो एसेबां जानो जों नाजानांगौ।
औ
आरो दैफोरखौबो लोंबाय थानांगौ। दा
दैखौथ' गाङो जाहैबाय उम
माने थाब थाब लोंबाय थानांगौ आरो जोंथ' बिदि बिदिनो सिङाव बांद्राय सिङावहाय थानानै खामानि मावग्रा एबा ओ माबाफ्रा बांद्राय खस्थ' मोनो खिन्थु बेवहाय थानानै मावग्राफोरा बिराद खस्थ' मोनोमोन ना?
औ औ मा जायफोरा माबा आबादारिफोर औ दुब्लिफ्राव माफ्राव मावो बिसोरो खस्थ' मोनो।
माइ जोंनि बर' हारिनिबो माइ बांसिनानो गायो आबाद मावनानै गावबा गावनि न'निफ्रायनो
औ
गायनायखौहाय जायोना आरो बे बोसोरावथ' बांसिन हिट वेब फैगोन होननानैहाय खोनानो मोन्दों।
औ
आरो बिराद खस्थ' खालामगोन आरो
इदिनो जाहैबाय दा माने बोसोरनै बोसोरथाम सिगां जों माने जों बोसोरनै बोसोरथामथ' नङा जों उन्दै समावहाय उन्दै समनिखौ जों गोसोखाङोब्ला एफाग्राब गरम खौ जों मोनबोआखै आरो।
औ
माने गरमा जायोमोन थेवबो दानि बायदि दानि बायदि एथेवग्राब गरमखौ जों थाल मोनबोआखै दा बे जुग सोलायनायनि गेजेरजों माजों गरमा गरमनिफ्राय बारा जागासिनो दङ' ओमफ्राय दा जों बयबो साफा साफा नों होननाय बायदि साफा साफा बेकथि बेकथिया माने गावब गावनो दायथ' साननानैहाय गसंबोनानै माने जोंनि जे मानांगौ जाखो
गावबा गावनि दायथ'खौ बयबो गावबा गाव गावबा गावनो खालामजेननांगौ आरो
बिफां बिफां गायनाय मानाय ओमफ्राय जों जे इनारजि दङ' कारेन्ट कारेन्टनि इमा-इम ओ इनारजि बै बर'आव मोब्लिब मोब्लिब होनो जाहैबाय मोब्लिबनि इनारजि बेखौहाय कनजार्भ खालामनांगौ बा बासायनांगौ बिदि खामानि बेखौहाय जों मोननांगौ आरो ओमफाय जेरैहाय बे जों दे गारि खारनो थाखायहाय बाहायोना थाव फुयेल बाहायो बेफोरखौबो बिसिनि जायगायावहाय इनभरमेन्ट फ्रेन्डलि साननि इनारजि साननि माबाजोंहाय मा होनो साननि रोदाफोरजों रेसफोरजों जानाय इनारजिखौहाय सलारफोर बाहायनोहाय नाजानांगौ आरो। जायनि गेजेरजोंहाय इनबार बे मा होनांगौ गारि फोरनि गेजेरजोंहाय पलिउसन जानाया सेभ जागोन।
औ औ नों औ नों होननाय बिदि जेरै गारियाव हाय दाथ' जोंने गोबां क्रायसिस जाना दं जेरै
औ
नि दावहा बिदि जायगा जायगा जों नुनो मोनदों नालाय औ बेनि थाखायबो जों एनारजिखौहाय कनजार्भ खालामनांगौनो होननाय बायदियैनो आरो जों बे दा थाव ज दाम बाहायो बेखौहाय बानायनायावबो गोबां पलिउसन ओंखारदों ना बे थाउ बानाय नायावबो पुलुसन ओंखारनो आरो गारिनिफ्रायबो पलुसन ओंखारनो आरोना ओ जों ओ बिनि जायगायावहाय इलेक्ट्रिकेल दा जोंनि जेरै- गभर्मेन्टआ ओ बिदि माबानोहाय जालांगासिनो दङ। बिदिनो जोंथ' मानसिफ्रा दाबो माने बे बुस्थुखौहाय इलेक्ट्रिक बुस्थुखौहाय माने खामानि गैया बाहायजाया गोजान थांनायाव बिदि सान फै आरोनाथ' जों बेखौनो एवेर खालामोहाय नाजा नांगौ
बेबायदिनो माने गभर्नमेन्टआबो बेखौहाय नेकस्ट लेभेलावहाय डेभलप खालामो मडिफाइ खालामनो नाजानांगौ आरो जे जों मानसि फोरा जे नों होननाय बायदि मानसिफ्रा सानो नालाय इलेक्ट्रिकजों खारनाय बा मोब्लिबजों खारनाय गारिफोरा माफ्रा गोबाव सम सालायजाया दायो बेखौहाय मडिफाय खालामनो हायो ओमफ्राय जोंनि सलारबो दङ सलारनि हेल्पजोंबो खारग्रा मडिफाइ खालामग्रा माने एकदम इक' फ्रेन्डलि खालामनो माने स्ट्रं माने गोख्रों स्टेप लाखानांगौसै आरो दानो लायाबाथाय माने जों नुहुरखायो साननानैनो माने गिदित माबायाव जारलायावसो दंसै आरो जोंनि माबाया
उम नंगौ
बिराद खाथारनाक एकदमबारे
मानसिफोरा बयबो सानना नाय दों सासे बानायनायालाय मा जा साननानै बयबाबो साफा साफा बयबो सानोथ' बेनो खालि थिग बिनि उनावहाय गाज्रिसिन जायो। औ जों गावबा गाव ओं ओं उम एसेबां हायो जोंनि लो गो न'खर बेफोरनोबो खोन्थानो जेसेबां हायो एसेबां बुजायनो बा जेसेबां जोंनि गियान दं एबार बेनि बारै जोंबो रोंबाय इफोर खोनथानो।
औ बेनो नों होननाय बायदि माने नों संसारखौ सोलायनो गोसो दंब्ला नों गावनो बे सोलायनाया जाग्रो होननाय बायदि आरो नोंनो मावग्रो नोंनो आगानखौ सुरग्रो बिदि।
औ।
ओमफ्राय दाथ' बे
दाथ' ओ औ जोंनि मासानि दा थ' ओ जुन दा हाबदोंना औ बिराद गरम जाजेनबायबो।
गरमा एकदमबारे बे साननै सानथामनि गेजेरावनो थानो हालायै जाबाय आरो
औ।
बारे इफोर इफोरखौ नायनानैहाय जों माबाखौ फैगोन समखौहाय इमाजिन खालामनो हायो आरो माने साननो हायो बिसिबां देनजाराव दं।
औ।
औ।
बे माबाफोर बुंनो गोसो दंबावो नामा एबा सोंनो गोसो दंबावो नामा नोंथाङा सोंनो हागोन।
ओ बुंबावगौथ' गैला टाइमाबो जाबाय ना मोजाङैनो जोंना।
मा होनदों?
टाइमाबो जाबाय नामा जोंना होनना।
जाबाय ना? दे बिदिब्लालाय दोनसै।